अ खोनादों जों जों अब्ला सोलोंथाइया जोंनि जिउआव बेसेबां गोनांथि सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय मा मा खामानियाव होयो बेफोरनि बागै दसे सावराय जागोन। नामा?
सावराय जायो।
अ गिबियाव नोंथाङा बुंग्रोदो दे।
सोलोंथाइ होनबाथ' जोंनो जोबोर गोनांथि। जिउआव थांनानै थानांगौब्ला आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्ला खानासै। माने सोलोंथाइ गैयाब्ला खाना बादि होननानै बुं बुंनो हायो आरो। आरो जोंनि सोलोंथाइया जिउआव जोबनो गैया।
ओ
सासे मानसि या जोनोम जानाय लोगो लोगोनो सोलोंथ थाइ लानांगौ माने बायध'आव गोग्लैयो आरो जेनबा
ओ
जेरैबायदि सासे उन्दै खुदिया जोनोम लानायनि उननिफ्रायनो बियो मिथिंगायाव
औ
मे मेगन खेवनाय लोगो लोगोनो गिबियाव बियो।
औ
मोनथिया जे मिथिंगाया माबादि बे बिमानि गोरबोआव थानाय समाव बे जेब्ला मिथिंगायाव फैगोन बियो गिबियावनो सोलोंनो गोनां जायो। गिबियावनो मिनिनाय बिनि उनाव गाबनाय बेनि उनाव रायज्लायनाय बेनि उनाव थाबायनाय बेबायदि हाय गोबां रोखोमनि सो- सोलोंथाइखौ खुदिया लानो गोनां जायो। जेब्ला खुदिया देरो लावो बेनि उनावनो जों सोलोंथाइखो गिबि फोरोंगिरि हिसाबै बिमायानो ओ सोलोंथाइ होग्रोयो।
औ
बिमा सासेया खुदिया सासेनो राव फोरोङो गिबियावनो गिबि राव फोरोंग्रायानो जाबाय बिमा माने बेनिखायनो जों बुङो ओ सासे खुदियानि गिबि फोरोंगिरिया जाबाय बिमा। अब्ला जोङो सोलोंथाइखौ जों गोनांथि थि होनना जों साननो नांगोन मानो होनबा ओ बहुमाव जोनोम लादों जेला जों सोलोंथाइखौ लानांगोन बे बुहुमखौ रैखाथि होनो होनो थाखाय जोंनो दा बे बुहुमाव जों थावरिना थानो थाखाय ओ जोंनि सोलोंथाइनि गोनांथि नङाब्ला? दा सोलोंथाइखो गोनांथि होननानै नोंथाङा माबायदि सानो? नोंथांनि साननाया मा सोलोंथाइखौ मानो गोनांथि बेखौ नोंथाङाबो बुंदों एसे
नोंथाङा जेरै बुंबोदों
औ
मानसिनो जिउआव थांनानै थाबोनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि
औ
फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो साननानै नायोब्ला गिबि सोलोंथाइखौथ नोंथाङानो बुंबो खाबाय बिनि उनाव आङो बुंनोसै स्कुल स्कुलारि सोलोंथाइ
औ
बेफोरनि बागै बेफोरथ जोंनो जिउआव थांनानै
गोनांथिखा जों बेखौ बयबो मिथि मिथिखायो जोंनो सोलोंथाइया साख्रि मोननो थाखाय नङा गोनां गोनांथिया जोंनो नों मायबा माबाफोर मोनसे खामानि मावनो नङाबा बहाबा दावबायनोब्ला जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि आरो बेफोरनि अनगायै जोंनो जोंनि जिउआव थांना थानो थाखाय थांना थानो थाखाय बेफार फालांगि खालामनायनिफ्राय लानानै दुखान होनाय बि सोलोंथाइनि गोनांथि आरो दानि जुगा इन्टारनेटजोंसो जाजोबो गैयाब्ला मारै सलिलांनो हागोन
औ
दा नोंनि सिगाङाव आं बेखौसो सोंनो सानदोंदि जोङो फरायनायनि बागै आं सोंनोसै आरोना स्कुल फरायनाय बेफोर नि बागै औ जोङो गावनि बर' रावजोंनो फरायलांनाया दा मोजांसिन ना ना गुबुन रावारिजों फरायनाया साबसिन जायो बेनि बागैसो फोरमायनानै
जोबोर मोजां सोंलु ओ जोङो खायसे खायसे गेदेमाफोर गेदेमाफोरा जोंखौ बुंलांदों ओ जाय सुबुङा सोलोंथाइ लागोन बियो गिबियाव गावनि बिमा रावजोंनो सोलोंथाइखौ लानांगौ मानो होनब्ला आं इसे आगोलाव बुंबाय जोंनि फोरोंगिरि गिबि फोरोंगिरियानो जाबाय बिमा बे बिमानि रावजों नोंथाङा जुदि सोलोंथाइ लायाब्ला उसुबिदायाव गोग्लैयो बेखौ बुङो आरो
अ
माखासे सुबुंफोरा बुंङो ओ मोजांङै सोलों लोंथाय लानोब्ला गावनि रावखौनो बिजों हिसाबै लानानै सोलोंथाइखौ लानाया मोजां आंनि नोजोराव
औ - औ
आथिखालाव खायसे सुबुंफोरा साननो नागिरो जोंङो जोंनि रावखौलाय मानो सोलोंथाइ लानांगौ जोंनि बिजोंजोंलाय मानो सोलोंथाइ लानांगौ नाथाय बे नंङा जोंङो गुबुन बिजोंजों सोलोंथाइ लायोब्ला ओ खायसे सोदोब आरो खायसे बाथ्राफोरनि गियाना बे सुबुंनियाव मोनफुंजोबनो हाया। जों जुदि बिमा रावजों गावनि बिमा रावजों बिमा बर' बिजोंजों जुदि फरायोब्ला नोंथांङा ओ निसय ओ जिमानखिनि बुजिनांगौमोन बा नोंथांङा रोंनांगौमोन बेखिनिखौ
औ
हायो होननानै आं सानो आरो लोगोसेनो जोंङो सोलोंथाइ लायोब्ला जोंना मोननै रोखोमनि सोलोंथाइ दङ जिउआव जे ओ जाय खौ जोंङो फरमेल आरो इनफरमेल होनना बुंदों जाय जाय सोलोंथाइया फरमेल जायोब्ला फरमेल जायोब्ला माबा बबेबा मोनसे फसंथान माबा सोरबा सासे गुरु बा सोरबा सासे फोरोंगिरिनि खाथियाव जुदि ओ सोलोंथा खौ लायोबा बेखौ फरमेल होननानै बुंदों। आरो इन फरमेला जाबाय जाय सोलोंथाइखौ नोंथांङा लादों बेखौ सोरनिबा नायखोमानानै बा सोलोंखोमानाय बा सोरनिबा खामानि मावनायखौ नुनानै सोलोंनाय बे जाबाय इनफरमेल इनफरमेलाव नोंथांना समनि थि हमना थाया नोंथाङा जेरै गोसो बेखौनो सोलोंनानै लानो हायो बेनो जाबाय इनफरमेल आरो फरमेल खौ नोंथाङाथ' मोनथिखाबाय जेनेबा थि सम आरो थि जायगा बेवहाय सोलोंथाइ लानायानो जाबाय फरमेल फरमेल सोलोंथाइ आरो आरो आथिखालाव ओ जोङो सोलोंथाइनि बिथिंखौ नायोब्ला गोबां ब्रान्स जाबाय गोबां दालााय दासा ओंखारबाय बे दालाय दासाफोरनि बिथोराव ओ जों आथि आथिखालाव स्किल जायखौ बुङो स्किल आखाइनि खामानि आखाइनि खामानिखौबो गोनांथि थि होननानै सानो आरो
औ
जेरैबायदि नों आं नोंथांखौ खोनादों नोंथाङा जि दायो बे हिदानाय ओ नोंथां नि थाखाय मोनसे स्किल
औ
जेनेबा आं माबा मोनसे पेइन्टिंनि खामानि मावदों बेबो आंनि थाखाय स्किल आरो बेबायदिनो माखासे किलखौ थायोब्ला आथिखालाव ओ नोंथाङा साख्रि मोनाब्लाबो जिउखौ खुंलांनो हानाय मोनसे राहा थायो आरो
औ
आरो आथिखालाव ओ सरखारा स्किल गैयाब्ला सासे सुबुंनो साकरिबो ओरैहाय माने मोनफुंनायनि राहाखो खालामनानै होनाय बायदि जायाखै मानो होनब्ला आथिखालाव ओ दिप्ल'मा माने स्किलनि दिप्ल'मा बायदिसिना कारिकुलाम इडुकेसन जुदि थायाब्ला नोंथाङा नोंथाङा ओ मोनसे इन न्टारभिउनि थाखाय नोंथाङा ओ माने गोग्लैसोना थानांगौबो जानो हायो बेबाय आरो जेनबा बेनिखायनो जोङो कारिकुलाम जेनेबा आखाइनि खामानि बा स्किल बेखौ बेबायदि सोलोंथाइखौबो जोंनो गोनांथिथार जाबाय आरो बे समाव नैबे समाव।
औ
आरो आथिखालाव ओ खायसे जोंनि फालां गियारि नोजोरजों खामानि मावग्रा बिथांमोना ओ साख्रि बाख्रि खौ होसोआ मानो होनबा मोनसे साख्रि मावनाय माने नोंथाङा सासे ओ माने दाहोना बायदि आरो जेनेबा सर खारनि दाहोना साख्रि माने ङा सासे सरखारनि दाहोना बे जाबाय ओ बेबायदि बाथ्राखौ बुङो जेनेबा जोंनि बिजनेसमेनफोरा जेनेबा फालांगि मावग्रा सुबुंफोरा बुङो आरो नोंथाङा सा ख्रि मावनाय माने दाङा सा सासे दाहोना सरखारनि दाहोना अर्थात बेबायदि ओ बुंनायजों आंबो खाबजानानै बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा जोङो साख्रि मावालाबासिनो जुदि नोंथाङा नोंनि माबा मोनसे स्किलखौ जुदि बिजनेस लाइनाव जेनेबा कम्पेनि लाइनाव जुदि लांनो हायोब्ला नोंथाङा मा खासे सुबुंखौ ओ हेफाजाब होनो हागोन बिथांमोनखौ खामानि मावनो नोंथांनि कम्पानि बा नोंथांनि इन्डास्ट्रियाव स्मल इन्डास्ट्रियाव नोंथाङा लिंहरनानै सोरखौबा हि दाहोनानै सोरखौबा अमा फिसि होनानै नोंथाङा
आवथायाव लाबोनानै नोंथाङा साखरि होनो हायो उल्थासो नङा होमबा बेबायदि जोङो बेनिखायनो स्किल इडुकेसनखौ जोंनो गोनांथिथार आरो जेनेरेल फरायनायखौथ जोंनो गोनांथियानो आरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव ओ समाजाव माबायदि थासारि सोलिगासिनो बेफोर बेफोरखौबो सोलोंथाइ लानाया मोजां आरो।
औ ओं आंहाथ‌ इसेबां सोलोंथाइबो लानाय नङा आरो इसेबां रोंगौथिबो गैया नोंथांनिफ्राय गोबां मोजां मोजां खोथा बाथ्रा खोनानो मोनबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथाङा जेनेबा मासिम सोलोंथाइ लाखो जिउवाव बेखौ बुंजागोन नोंथाङा आरो मा मा मा मा सोलोंनानै लाखो जिउआव बेखौ बुंदो आरो।
सिगाङावनो जि खोन्थाबो होखाबाय आङो।
औ
बेफोरनोसै बिनिफ्रायथ सोलोंनाय होनबा एसेबां रोंगौथि गैया गैनायाथ ओरैनो ओरैनो नरमेल जि मानसिफोरा जि ओरैनो थायो बेफोरबायदिनोल‌ आरो
औ
ओ बांद्राय सोलोंथायाइ मोनाखै होननानैनो बुंजायो।
थारैनो
औ
औ दे बिदिब्ला जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबथनोसै नामा?
औ औ दे